हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आङो गोजोन सानजौ-सानजौफुंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आं नोंथांजों फन हरनायनि गाहाय ओं ओ खारनानो जाहैबाय नोंथांनि ओनसोल एबा नों-नोंथांमोन ओ जोंनि समाजाव एबा बरनि समाजाव माबोरैहाय ओ समाज दानायाव खायसे जेंनाफोर नुजा फैदों बे जेंनाफोरखौ माबोरै फोसाबनांगोन बेनि
हागोन नोंथां नों बुंनो सानदों जोंहा बर' समाज सान् जोंनि लागोआव एबा जोंनि साइद जों जोंनिथिंजाय जोंहा मा मा जेंना भुगिनांदों बेखौ नोंथाङा मिथिनो लुबैदों नङा होमबा? बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै। जोंनि साइदजों हाय एबा जोंनिथिंजाय एबा जोंनि लाोआव एबा जोंनि जिल्लायाव, जोंहा गोबां जेंनाफोर जेंनाफोर जागासिनो दङ जोंहा बर'नि समाज दानायाव बुंनो थाङोब्ला बेनो जाबाय गिबियावनो, मा होनो? खोमसि फोथायनाय जोंनिथिंजाय गोबां खोमसि फोथायो। नोंथां, जेरै खोमसि फोथायनाय होनोबा जोंहा जुदि सोरहाबा मालाबा न'खराव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला, उदै सानाय जायोब्ला। खिनाय हासुनाय जायोब्ला। जोंनि गामिथिंजायनि सुबुङा मा डक्टरनाव थाङा लासेनो देहा सावस्रि बिफानाव थाङा लासेनो डायरेक्ट मा खालामो खनसेनो गामिनि अजा बिजानावसो थाङो नोंथां । बिसोरो अजानाव थांनानै मा बिनि दै जारिनाय लोंनानै फैयो खासिनि गाननानै फैयो मोदाय अरदों होननानै, जोंहा गामिया डक्टरनिफ्राय एबा बिगियाननिफ्राय जोंनि खोमसि फोथायनाय अजा बेजाखौसो जोंना बांसिन फोथायो। आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे दंबावो दायना फोथायनाय होननानै नोंथां, माबाफोर लोमजाबाय थाबालायनो मा जायो अजाजोंबो नायनानै हामाबा दा-दायना रायदों मादों होननाय फोथायो आरो बिनि थाखायनो जोंहा मा समाजाव बेले बेले बेले बेजे जायो आरो नोंथां गावजों गाव नायनो हालाया बेखौ दायना सानदों बेखौ माबादों बेबायदि बुंलायनाय जायो आरो नोंथां, आरो नैथियाव दङ जौ नांगौ रोखोम नांगौनि बारा जौ जुवा गेलेनाय जौ लोंनानै द लाबायनाय खामानि मावा मुवानो जोंहा मा जायो? जेसेबांखि हाबा हुखा जाया मानो जेरै रंजानायानो जा, दुखु सुखु जेरावबो जोंनि गामियाव मा जौल' लोंबाय थायो नोंथां, सोरनिबा न'खराव फिसा जोनोम बा एबा मेट्रिक पास जादोंबा बेयो मा जौ लायनानै लोंनानै रंजागोन जानाय लोंनाय बेदर जागोन, आरो बेबायदिनो मा सोरहाबा न'खराव दुखु जादोंब्ला मानसि थैदोंब्ला बेबायदिनो मा जागोन? बेयावबो जौ जुवा लोङो जौ जौ लोंगोन बेदर जागोन। बेनि उनाव मा जाबावो? मोनायाव जुवा गेलेबावो नोंथां। थां आरो बेबायदिनो हाबा हुखा जायोब्लाबो, जौजोंसो आलासि बरायो नोंथां जौ लोंनाया जोंहा गाज्रिनि गाज्रि नङा। बेयो जोंनि मोनसे दोरोङारि लोंनाय नाथाय बेखौ नांगौनि बारा लोंनानै खामानिजों जेबो लोब्बा गैयै लोंलायनायासो बियो गारजि जोंनि साइडजों मा जानानै दङ खामानिजों लोब्बा गैयि बिमा बिफाखौ सिनायै फिसा फिसौखौ सिनायै जौ लोङो बैसो जोंखौ गाज्रि खालामदों आरो दंबावो जोंहा जुवा गेलेनाय नङा होमब नों थां बेखौ दानि सेंग्राफ्रा फरायसालियाव थाङा मुवानो खारखुमा खारखुमा गथ' गथ'फोरा मा जादों जुवा गेलेयो थास गेलेयो गोजानाव थांनानै फोथार बारियाव आरोबा आजिखालि गथ' गथ'फ्रा मा जानो हमदों सादा जायो थां आरो सिगारेटफोर सोबो बिसोरना दासिमबो बैसोआनो जायाखै बेबायदि जानायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि इयुन फिउचार एबा जेनटिक एबा जायखौ बिमा बिफानिफ्राय मोननाय बुंनाय जायो बियो जोंनि देहायाव गोहोम गोख्लै ख्लैयो आरो बेबायदिनो आरो जोंना मा फुजा फैयो लोखि फुजा फैयो दुर्गा फुजा फैयो बेै समावबो मा बिमा बिमाफ्रा गावसोरनि गथ'फोरखौ लाखानै दाउ खेला गेलेहैयो फैसा खेला गेलेहैयो बे गथ' गथ'फोरखौबो गेलेहोबावोसो लेखा फरायनाय समखौनो बेबो मोना समाव नोंथां बेबो जोंनि समाजाव जोबोद मोनसे गुबुंले थासारि सोमजिहोदों आरो जोंहा दंबावो बेफार फालांगि जोंनि बर' समाजा दासिमबो बेफार फालांगियाव दावगानो हायाखै आरो उन जानानै थालांदों जाहोना जाबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा मा दसे बेफार एबा फालांगि खालामबानो बे मुलाम्फा मोनाबानो मा जायो सहायनो हाया आरो बेखौ सहायनो हानाय होननाय गोहोआ गैया डाइरेक्टलि ग मा होनो मुलाम्फा मोनाबानो खारो बे माबाया बिजनेसा एबा बा मा होनो बेफार फालांगिया मोजां नङा आंनि थाखाय मोजां नङा होननानै मा बांसिनानो साख्रि बाख्रि होसोयो आरो नाथाय साख्रिखौथ' बयबो मोनजोबनो हाया बेबायदिनो सोरबा सोरबा आबाद मावो नाथाय खालि मा आबादाल' सोनारो आबादथ' जोंना खालि बुंनो थाङोब्ला दमास सोल' जायो आरो द' दामजोबनाय लोगो लोगोनो नोंहा ओरैनो जेबो खामानि गैया जायो बे टाइमावबो एबा बे समावबो जोंनि सुबुंफ्रा ओरैनो जिरायनानै थाङो बेफार फालांगियाव गोसो होआ न'नि खामानियावल' मा जिरायनानै थाबाय थायो आरो जौ लोंनानै जुवा गेले नानै गावनि न'खरनि फारसे जेबो गोसो होआलासिनो आरो जोंहा बांसिनानो बर' समाजा मा आबाद मावनायजों सोमोन्दो दं आरो नोंथां नाथाय आबादखौ मा दासिमबो गोदोनि आबै आबौ मावबोनाय बायदि दास मोसौजों हालेवो नांगोलजों हालेवो जाय हाबा जायो जोबोद समनि सम लायो आरो सम सम हाबा जोंहा लस जायो एबा खति जायो नाथाय मा जोंनि बर' समाजाव दासिमबो गोदान टेक्नलजि बुङोब्ला बिरों बिरा बिरोंदामिन होननाय बु बुङो जायग गोदान टेक्नलजि बे बुस्थुखौ जोंहा दासिमबो बाहायनाय जाया आरोखि नोंथां जोंनि समाजाव मानो होनबा जोंनि हाया हासार खम जालांबाय एम्फौ एनला जायोना नाथाय दासिमबो मा बै एम्फौ एनलाफोर जानायफोरखौ खम खालामनो थाखाय बिसोरो बाजारनिफ्राय हाथाइ मुलि लाबोआ बांसिनानो मा गावसिनि गोदै आबै आबौ मोनहा बोरै मावफुंनाय बेबायदियावनो नारनानै थाबोदों आरोखि आरो जोंहा माखासे दंबावो जोंनि बर' सुबुंफ मा बांसिनानो फरायनायाव गोसो होआ आरो क्लास टेन पास जाबानो एबा जिसे थाखो एबा जिनै थाखो उथ्रिनायनि उनावनो बिसोरो मा जायो साख्रि नागिरो एबा गारो आ आरो हिनजाव लानायाव गोसो होना मा होनो न'खरनि खामानि मावनानै बेबायदिनो जिउ खुंलांनो नागिरो बेमोन बेनो बेफोरनो नोंथां आंनि जोंनि साइडजोंहाय जेंना नुजानाया नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनिथिंजाय माबायदिफोर जेंना नुजानानै दङ
औ नोंथां हागोन नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि बर' स समाज एबा जोंनि ओनसोलाव ओ जौ जुवा ओ जौ जुवा गेलेनाय फुजा मारायफोराव होनाय बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोलियो मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोङो फुजा फैयो एबा फोरबोफोर फैयो बै समाव जोंनि बर' हारिनि एब बर' सुबुंफोरनि माखासे ओनसोलफोराव गोबां फालिनाय नुनो मोनो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जों जोंफोर-जोंफोरनि ओनसोलावबो बे ओ फुजा माराय एबा फोरबोफोराव गोबां जौ जुवा बेफोरबायदिखौ नुनो मोन नो नुनो थांनो मोनसै होनायखौ मानो होननानै बुङोब बेफोर जुवा जौ जुवा होनाय जों जोंनि ओ इयुन जोलैनि गथ'फोरा एबा सोलोंसाफोरा बे खौ गेलेनाय नुनो मोनो मानो होनोब्ला दानि फुजा माराय एबा फोरबोफोराव गथ' उन्दै उन्दै गथ'फोर एबा सेंग्रा सिख्ला जाखांफुनाय लाइमोनफोरासो बांसिन थांनायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला बिथांमोना लाइमोन बैसो बिथांमोननि गोसोआ ओरैबायदि होननानै बुंनो हायो जोङो मानो होनोबब्ला बिसोरनि गोस गोसो गोसोफोरा ओ ओ थाबैनो हमदां नो हाया मोजांखौ सिनो हाया ओ मोजांखौ ओ सिनाय मोना गाज्रिखौ थाबनो बसन लायो माबे मोजां माबे गाज्रि बेफोरखौ हम दां हाया जायनि जाउनाव बिथांमोनहा बेफोरखौ ओ फुजा मारायफोराव थांनानै जौ जुवाफोरखौ गेलेनाय जायो जौफोरखौ लोङैनाय जायो थिग बेबादिनो बिसोर बिथांमोननि एद देहायाव गोबां इ ओ साइड एफेक एबा एफेकसन जानो हा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ बिथांमोना जौ जुवा गेलेनायजों हुदा जालाङो सर जालांनो हमो फरायनो गोयि फरायसालिफोराव थांनो बानाय ओ थाखुमा थाखुमा गामियाव ओ गेलेनाय ओ जौ जुवा गेलेनो थांनाय जों नुनो मोनसै मानो ना बुङोब्ला बैफोर ओ बैफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ बैफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय जोङो समाजखौ मोनसे ख्रों थासारियाव लाबोनो ओ दोस गोख्रों थासारियाव लाबोनो थाखाय जोङो ओइ बै फोरो बायदि फुजा मारायफोराव होनाय गेलेनाय जुवा ओ जुवा जौैफोरखौ जोङो बन्द खामनो नांगोन आरो जोङो गामि गामि सांग्रांथिफोर खौ जोङो मिलफोरखौ जों लानो हानांगोन अब्लासो जों मा बे फोरखौ फोस फोसाबनो हागोन मानो मानो बुङोब्ला बेफोरनो जाबाय जोंनि इयुन जोलैयानो जा जोंनि इयुननि फि इयुननि फिउसार नङा ओमबा नोंथां बिसोर जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो दानिफायनो मोनसे ओ गोख्रों लाना फैयाबा बिथांमोना बिफोरनि जोंनो मा गाज्रि जानो हागौ बिसोरनि फिउसाराबो जोंनि समासावबो रोंगौथिफोरा गैया जालांनो हागौ मानो इउन इउन जोलैखो फोरखौ जोङो ओ मोनसे सामलायनो हानाय जोङो ओ थासारिखौ जों लाना फैनांगोन बि दिनै पुजा मारायाव थांनानै बेफोरबायदि जौ लोंनानै जुवा खेलेनानै बिथांमोना बे लाइमोन बैसोखौ ओरैनो बारहोयोब्ला बिथांमोना बै समाव मा फरायनांगोमोन नाथाय बि सोलोंथाइखौ लाया लासिनो बिथांमोना मा बेफोरावसो गोदो हाबना दोङो बेनि थाख जों मा फुजा मालायफोराव जोङो ओ इफोरखौ बन्द खामनांगोन जौ जुवाफोरखौ नङा ओनबा नोंथां औ बेनि उनाव नोंथाङा बुंबावदोंमोन
बेबायदिनो बुंदो आङो आबाद आबाद फोथाराव दा नांगौ रो रोखोमनि दासिमबो मा होनो आदब बाहायाखै गोदोनि आदबजोंनो सोलिनानै जायनि थाखाय जोंहा प्रदाक्सनाव एबा मा होनो दिहुननायाव खम जायो नोंथां बेनि बारैबो फोरमायना हो
जोङो गोदोनि समाव आबादखौ मावोमोन जोङो ओं ओ मोन से अरगेनिक हिसाबै एबा जों मा मिथिंगायारि मोननाय हासार जोंनो मावनो मावनाय होनना बुङोमोन दानि जोङो बिरों दारिमिन जौगानाय लोगो लोगोनो मा जाखो जोंहा बिफोरखौ जों मावालाफानो मा आबाद फोथाराव रासायनारि बाहायनाय जाबाय जों मानो होनोबा जों मा बांसिन जोङो बिनि ओ दिहुनथाइखौ एबा फसलखौ जोंनो नांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो मा रासिनारि हासार होननानै जों हाखौ गाज्रि खालामबाय। गोदो मावोमोन मिथिंगायारि हासार जेरै गोबोरखि एबा हाग्रा बंग्रानि जों मा थैनायनि हासार जेरै जोङो दंफां लाइनि बिलाइ जों हासार बानायोमोन एफोर जों नुयो मोन मोसौ फिसिनानै जोङो मोसौनि गोबोरखिजों जोङो आबाद फोथाराव जों आबाद मावनाय जायोमोन आरो जोङो मा मोसौजों हालेव नानै जोङो गोदो ओ आबादखौ मावनाय जायोमोन मानो होनबा जों मोसौजों आबाद मावोब्ला जों मा फागुन फागुन दान एबा सैथ्र दान निफ्रायनो जों हालेवजेनोमोन हालेवनानै जों हाखौ मोजां खालामोमोन जेब्ला हालेवो फागुन दाननि सान्दौजों सैथ दाननि सान्दौजों बे हा-हालेवनाय हा फोराननानै मोनसे ओ जिउसाफोर जिउसा एबा बेक्टेरियाफोरा हानि थैलाङोमोन आरो बेनि थाखायनो हाफोरा मो जां जायोमोन आरो आरो जोङो मोसौजों लासै लासै एवनानै गायनायनि जाउनाव मा जायोमोन बेयाव हाग्रा रजनानै बैफोर हाग्राफोरा हा सिङाव गोदैफिननानैनो मानो हासार जाफैयोमोन नाथाय दानि जुगाव मा मोसौ ट्रेक्टरजों एवनानै साननै सानथाम एबा सानब्रै सानबानि गेजेरावनो जोङो गायनाय जायो मानो बुङोब्ला जोङो बेफोर जाउनाव जों मा हाग्रायानो रजनो मोना यै बेनि थाखायनो जों मा हासारबो फ्रि मोना बेनि थाखायनो आबादफोरा मोजां जाया आरो जोङो ओ ट्रेक्टरजों एवबाय बा बिरोंदामिन जौगानायजों ट्रेक्टरजों एवोब्ला बे हाया नांगौ रोखोमनि ओ गोथौसिम नांनायनिख्रुइ गोथौसिमसिमलागौ जों एवनाय जायनि जाहोनाव सानि हासार गोनां हाया सिं सिं हाबहैनानै बे हासार गैयि जालांनो हमबाय बेनि जाउनावनो जोंनाव हासार ओ हासार गैयि जानायनि जाउनावनो जों मा रासायनारि हासार जेरै इउरिया, डि ए पि, पटास बेफोर रासायनारि हासार